हेलौ औ नोंथां ओ खोनादों ना औ ओ‌ बिदिब्ला जों दिनै मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथां
जोङो दा रायज्लायनो होनो बा जोङो दैज्लां समाव एबा जोङो मेसेङाव मा मैगं गायना जायो आरो जोङो बोरै थांना थायो बेखौ सावरायनोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां ओ माने मैगंफोर गायनायनि बागै रायलायगोन ना नोंथां
औ औ बे औ बिदिनो आं जागायनोसै नामा
औ दे जागायदो नोंथां
जोंनाथ' दा ओ दैज्लां बोथोर नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
ओ‌जोंनाथ' बिदिनो माइ साइ माइ गायो खायफाया हाजिरा मावहैयो बिदिनो नङा होमबा
औ नंगौ नों
जोंनाथ' दा दैज्लां बोथोराव बारा मैगं मोननो थाङा मानो होनबा जोङो दैज्लां बोथोराव माइ गाय यो दुब्लिफोराव बेनिखायनो बारा दुब्लियाव जोङो बिदिनो खेथि खालामनो हाया आरोना
बिदिनो बोरि जागाबासो आबाद मावनो हायो
औ औ जेरै खायफाया बिदिनो आलादा औ मैगं फोनो थाखाय हा दोनो आरोना
औ ओमफ्राय बिदिनो औ जोंना बारिनि खना ख खनलाफोराव माइ ओ माने बारिनि ख खना खनलाफोराव ओ खेथि खालामो बिदिनो मैगं गायो‌।
औ बिदिनो जोंहा खायफाया बारियाव खायफाया दुब्लियाव बिदिनो गा मैगं फोयो आरोना। जोंथ' बिदिनो दैज्लां बोथोराव बारा मैगं मोननो थाङा। मोननो थाङो होनबा जोंनिया जिंखा, पथल, फान्थाव ओ गुन्द्रि मैथाबो इदिनो मोनो आरोना। बांसिनानो आरोथ जोङो बिबारखौ ओरैनो मोना मानो होनबा जों बिखौ गायबा सो फोबासो बिदिसो बिदिबासो मोनो। आरो जोंहा बेयाव जोबोद हासारबो होनांगौ जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां बिदिनो जोंना दैज्लां बोथोराव होनबा थास'नि थास' बिबार बो मोनो आथिंबो मोनो औ मफ्राय जोङो थास'नि ओ बुगाखौबो जायोबा थाराखौबो जानाय जायो आरोना।
औ औ औ जानाय जायोथ' आरो नोंगौ। मा आरो जोंथ' बिदिनो थास'निफ्राय मोनो गासैबो थास' आथिंबो बिबारबो एबा थास'नि
बुगा होनो थारा
औ बुगा औ औ बिदि मोनो आरोथ' जोंहा बिदिनो मैगङाव जोबोद माबा हासार होनांगौ हासार होआबाथ' जोंना मैगङा थाङा। नङा होमबा बिदिनो दानिया बिदिनो मैगंफोराव हासार होयै होयै जोंना बिदिनो फिथाइासो बांसिन मोजां जायो आरो ना हासार होबासो।
औ नाथाय जोंनि औ नाथाय जोंनि देहानि था खाय जोबोर उम खहा जायो। बिदि गोबां मुलि होनायनि जाहोनाव औ जोंना बांसिनानो मैगं थाइगं गायबा बांसिनानो मुलि होनाय जायो नालाय नोंथां।
औ दा सिगांथ' बारा इदि हासार होनाय नङा मोन दानियासो जोबोद इदिनो हासार होनाय जाबाय आरो ना।
औ नंगौ नोंथां औ।
बिदिनो जोंनिया फथलाव बांसिन होनाय जायो आरो हासारा।
औ बिदिनो जिंखाफोरावबो गोबां माने मुलि होनांगौ जायो एम एम्फौ जायैनि थाखाय ओमफ्राय काक्रेलानो जा ओ गोबां माने जि जि मैगं गायो बेयावनो हो
होनांगौ आरो ओं। बिदिनो जोंहा थाइबेंबो मोनो एबा आरो बानलुबो गायो जोंनिया।
औ नंगौ नोंथां।
औ भिन्दिफोरबो मोनो आरोना।
थ' मुलि होआबानो जानो नागिरा।
औ आरोथ जोङो दैज्लां बोथोराव बिदि मैगंखौ मोनजायो होनना मिथिखायो। आरो जोंना दैज्लां बोथोराव जोगोनारबो मोनजायो नङा होमबा।
औ जोंना माने जोगोनारा जोंना दैज्लां मेसें मोनो आरो। फ्राय मोनफ्रामोआनो औ बिदिनो दैज्लांनिया दैज्लाङआव गायो ओमफ्राय मेसें ना मेसें बोथोराव गायो बिदि जायो आरो औ ओमफ्राय औ ओमफाय उम जोंना मेसेंआनो ओ जा दैज्लांआनो जा फालौनि आबादबो मावनाय जायो। फालौआबो जोंना दै ज्लांनिया दैज्लां समावनो गायो ओमफ्राय मेसेंनिया मेसें समाव गायो आरोना। ओमफफ्राय जोंना बिदिनो दैज्लां बोथोराव। गोबां जेंनाफोरबो फैयो मैगं गायनायाव बिदिनो बांद्राय अखा हाबाथाय बेयाव। मैगं गायनाय जागायाव अखाया अखानि दैया थाबाथाय बियो माने लथ्रायना थैलाङो आरो
औ औ बिदिनो ओं अखा हाबाथ' जोंना जोबोद खस्थ' जायो आरो। फ्राय मैगं जाय जाय मैगं गायो बेफोर बिसोरना।
औ।
मानो होनबा अखायाबोथ' हाबा जोंना मैगङा थाङा।
औ बाराद्राय अखा हानायनि थाखाय औ।
आरोथ' जोंनाथ' मेसेङाव बिदिनो ओ। निहिरजोंनो सिरियो नङा होमबा जोंना निहिर सिरिबानो जोंना मे- -गं गोथांफोरा रज'लाबायो नङा होमबा।
औ नंगौ बिदिनो जोंना ओ मेसें बोथोराव होनब्लाथ' लाइ लाफा बेफोरो गोबां माने। रज'यो आरो गुसु बोथोराव बांसिन जायो।
जायो जोंना बिदिनो। गोजां बोथोरावलाय जोंना मैगं गोथांआानोसै आरोना
औ आरो जोंना मैगं। गोथांफोरा बिदिनो न'नि हासार गोबोरखिफोरजोंनो ओ जाला। बायो आरो बेफोरो लाइफोरा बारा एसेबां मुलि होलायनो गोनांथि गैया।
औ मानो होनबा जोंनिया। ओं ओं जोंनियाथ' लाइ ला -फाजोंनो थाङो आरोना बिदि। गोजां बोथोराव आरो बुंनो थाङोबा। जोङो बेफोरजोंनो फाननानै एबा जोङो। बेजोंनो रां मोनो नङा होनबा बिदिनो जोंना बर'फोरनि बर' फोरा बिदिनो फाननाय फोरावलाय जोबोद। आखा फाखाखा आरो जोंहा बिनि थाखायनो फैसाबो मोनो। रां
औ।
जों आरो रां गैयाबानो जोंनिया जाखाया नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां बिदिनो जोंना मैगं थाइगं गायनाय होनबा गोदोनि समावथ' बिदि। एफाग्राब गायामोन गावबा गावनि न'नि जानो आनथा फोथारनि थाखायल' गाय नाथाय दानि जुगाव। ओ बांसिनानो मानसिफोरा टाउन सहराव थाहैबाय नालाय बिसोर। बिसोरनिया मैगं गायनो जायगा गैला बिनि थाखायनो जोंना गामि ओनसोलाव मैगंफोरखौ हा थासोनायफोरा गायनानै। गोबां फानहरनाय जायो आरो। ना गोबां रां खामायनो हायो बेयावनो जोंना सोह -राव फानबाथ' आरो बांसिन रां मोनखायो गामि ओनोलनिस्राय मानोना। गामियाव बांसिनानो बायनो नागिरा गावबा गाव न'आवनो थाखायो ओंखायनो औ खम राङाव फाननो फाननाय जायो आरोना बिदि लकेल एरियाफोराव। सोहोरफोराव लांबालाय बांसिन बांसिन रां मोनो।
उम
बिदिनो जोंहा न'खर सालायनो हायो आरो।
औ न'खर सलिनो थाखाय जोंहा बिदिनो। ओ माबा माबि मोनसे आबाद मावनानै जाखाथारनांगोन नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
आरोथ' जोंनिया दानिया बर'फोरा बांसिनानो टाउन सोहोराव टाउनावसो बिदिनो। खामानि मावहैयो नङा होमबा दानिया जों बारा। गामियाव बिदि ओ खामानि मावना जानाय नुवाला आरोना
माने जोंना गामि ओनसोलाव बांसिनानो खामानिफोरानो खम जालांबाय दोङो। थाबाबो माने खायफाया गामिनि खामानिफोरखौ मावनो हाया नालाय। बे ओंखायनो सहराव थांनो गोनां जायो।
औ औ बिदिनो जोंनिया गामियाव मावना जाबालाय मोनो आरोना खाय- -फाया आरो खायफाया रोङिफोरा बिदिनो ओ ओ टाउन सोहोराव थाङो आरो ना बिदिनो मावनो थाङो आरो बिसोरो
औ
आरो बुंनो थाङोबा जोंनिया गामियाव मावना जाब्लाबो बुहुद मोजांबो जायो लाबबो जायो आरोना मानो होनबा न' गामियावनो था नानै मावना जाबा न'खरखौबो इदिनो सामलायनो हायो आरो गोजानाव थाबा नख'रनिफोरखौ मानसिफोरखौ नुवाबो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां नुनो नागिरा नालाय।
औ बिदिनो जोंनिया आरो बर'फोरा बांसिनानो बिदिनो खम नुबाय आरोना मावना जानाय आरो बेलेग गामिनिफोरासो फैनानै मावना होफैयो।
औ औ औ नंगौ नोंथां। बांसिनानो माने जोंना गामियाव हाजिरा मावनायफोराबा एसे खस्थ'सिन जायो।
औ औ जायो मानो होनबा खायफाया आरो मावफेरा न'आव नङा होमबा?
औ नंगौ माने जोंहा बिदि जायो गामियाव खानसे मावनाय जायो। ओमफ्राय सहराव आरो बा बिदिनो पार्ट टाइम बिदि मावनाय थायोना बेनिखायनो बांसिन मानसि फोरा सहराव थाङो फुल टाइमबो दोङो बिदिनो सानसेया मावनाय नाथाय ओ खायफाया सानसेया मावा आरो। बिदिनो दसे दसेनि थाखायबो थाङो। मावनो हायैफोरा औ
बांसिन माने सानफ्रामबो मावनानै रां मोननायखौसो बां सिन मानसिफोरा बिदिनो नागिरो।
औ आरो जोंनिना बुंनो थाङोब्ला जोंना गामि ओनसोलावबो रांफोरा एसे खम मोनो बेयाव जोंनि गामियाव सा से हाजिरा मावबा थामजौ ओमफ्राय ओ जोंना बिदिनो सहराव थांना मावबा बाजौ बिदि मोनो नालाय
औ
बेनि थाखायनो औ बेफोरबो आरोना औ
बिदिनो आरोसै आरोना जोंनि ओ
बर'फोरा बिदिनो जोंना मावना जायो आरो ना। खस्थ' खालामनानै खायफाया बेलेगाव मावना जायो खायफाया गामियावनो मावना जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां
आरोथ' जोंहा बर'फोरा बिदिनो दाउ अमाफोरथ' लाखा थारो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं मा मा मैगं गायो बेखौ मिथि एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा?
अ जोंनिखिथ' बिदिनो जोंना ओ दैज्लां समाव जोंनिया पथल गायो जिंखा गायो जेरै दानि होनदोंमोन आङो भिन्दि बानलु ओ जोगोनार जिंखा फथल फान्थावबो बिदि गायो आर ना माखासे दङ आरोना जोंना गायनानै जोंनाय जेनिखि बांसिनानो बिदिनो खेथि मावना जाखायो आरो बिदि बेलेगाव थांना बारा इदि मावा जोंना गामियावनो न'आवनो बिदिनो फाननानै बिदिनो फैसा रां खामायो आरो
औ नंगौ नोंथां जोंनि थिंबो बिदिनो जिंखा गायो ओमफ्राय पटलफोरबो गायो गायनाया ओमफ्राय काक्रेल गायो ओमफ्राय औ बिदिनो फान्थावफोरबो गायो नोंथांमोनथिं जि मैगंखौ गायो जोंथिंबो बिदि मैगंखौनो एखे रोखोम रोखोमै गायनाय जायो आरो
औ
औ ओमफ्राय जोंनिया बिदिनो औ मैदुफुल बिफांबो गायो फिथाइ फिथाइ बेखौबो फानो ओमफ्राय बिनि बिबारखौबो फानो आरो औ
मानो होनबा जोंनिया बिदिनो मैदुफुल दंफाङा खायफाना बागान थायो आरोना खायफाया आरो बिदिनो बागान बानायनानै खायफाया बिदिनो हाइब्रिद हाइब्रिदनि ओ फिथाइखौ बिदिनो मैदुफुनि फिथाइखौ फाननो लाङो आरो ना गोमोन गोमोन जाबा
औ नंगौ नोंथां
ओं मानो होनबा हाइब्रिनाबो गोदै जायो आरोना
औ गोमोनैबो जानो गोथाव जायो ओमफ्राय मैगं जानोबो गोथाव जायो बिदिनो भाजाफोर एवना
औ खारै खायफाया खारै संना जायो आरोना मैदुफुलखौ मानो होनबा मैदु लानो खारै बायदि जाहैखायो नालाय
औ बिनि माइ बिफांनिफ्रायबो जोंना खारै